नोंथां औ नोंथाङा दायो मा खालामदों नोंथां?
नोंथां नै ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो आं एसे मोनाबिलिनि जिरायनानै
अ जागोन जागोन माखासे आयदा माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथाङा ओ सम होनो हागोन ना नोंथां
हायो नोंथां हायो
औ
सावरायजायो
जागोन जागोन अब्ला जों ओ आथिखाल बिथिङाव सुबुं माहारिया माबोरै बेफार फालांगि खालामनानै एबा माखासे बायदिसिना आबाद मावनानै जों माबोरै गसंथानो हायो नै बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे ओ सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां
औ औ ओम आथिखाल बिथिङावथ' नोंथां जों नायनो थाङो ब्ला एबा नुनो मोनदोंदि माखासे गोबां लाइमोनफोरानो ना ओ सोरबा जौ जुवा बायदिसिना बै फे ग्रा मुवा बाहायनाय आरो सोरनिबा सोरनिबा मोजां मोजां बुस्थु नुयोब्ला बेखौ खावनाय लु बैनाय माबा मोनसे दाखाथि खालामनाय नैबेखौ ओ गामि ओनसोलजों लोगोसे एबा हाथाइ बाजार दखान नै बेफोरावबो जों गोबां माने ससियेल मेडियानि गेजेरजोंबो जों गोबां नुनो मोन्दों आरोना नोंथां
औ नंगौ
नाथाय जोंनि लाइमोनफोरा एबा दानि सोलिफुु मु गायावहाय बेफोरखौ बन्द' खालामनानै जुदि जों जा गावनाव दङ एसे एनै हाफोर दङ नै बेफोरजोंनो जों गावनि संसार एबा गावनि लाइफखौ दानो नाजायोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै जों सानो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ। बैफोर मालायनि बुस्थु खावनाय मानाय नैबेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै जानाखि गावनाव सोलिनो आन्था एसे एनै हाफोर दङब्ला बेजोंनो गोबां रोखोमनि ओ आबादफोर मैगं थाइगंफोर मावनानै गोबां रोखोमनि फालांगिफोर बेफार फालांगिफोर मावनानैहाय माने गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो। जों बेखौ नुहुरो आरोना नोंथा। दिनै जों फिसा हा दङब्लानो बेयावनो माखासे आबादफोर मावनो हायो जेरै जों आजिखालिथ' माने थारुनफोर एसे गायनानै दोनब्लानो बेयावनो माखासे रासायनारि हासाय हासारफोर बाहायनानै गोबां ओ महन एबा केजि - केजि ओ आबाद जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै आथिखालथ' नै थारुन जों बायोब्ला ओ केजि एबा सेरसेयावनो गोबां रांनि ओ रां नि मुलाम्फाखौ मोननो हासै आरो नोंथां जों जों दाथ' जोंनि ओनसोलथिंसाय ना गैयाबाबो सेरसेयावहाय ब्रैजि, बाजि नैबे फोरबायदि ओ केजियावनो जों बायनानै जानो गोनां जायो आरो नोंथां।
औ।
बेफोरखौ जों एसे ओ साइन्टिफिक जुगै जों लाइमोनफोरा मावोब्ला माने बेफार फालांगि खालामोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथा।
नोंगौ।
आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां आथिखालथ' गोबां मोजां - मोजां बेफार फालांगि खालामनो थाखाय ओंखारगासिनो दङ ना जेरै जोङो ड्रागन फिथाइनो बै फानलु गायनानै कक'आ चक्लेट बेफोरखौ फुलि खालामनानै ओ साप्लाय हरोब्ला बेजों लोगोसे जोंनि बिफां लाइफां गायनायजों जोंनि मिथिंगायाबो समायना आबहावायाबो गोग्गो आबहावा मोनगोन जुदि जोंनि लाइमोनफोरा बै माखासे सोरनिबा मुवा बेसाद खावनाय सोरखौबा नासयनाय सोरखौबा दाखाथि खालामनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै नैबेफोरखौ खालामनानै जुदि बेफार फालांगि खालामोब्ला जोबोद मोजां जागोन नामा होननानै नुदों आरो नोंथां माने दा खालै ओ जोंनि ओनसोलथिंजायनोना जे ओरैबायदि दुखुनांथाव माने नोंथां। ओ सासे सासे गोरिब - गोरिब न'खर आरोना बियो बिथाङा ओ खानाय सिननानैसो जायो आरो नोंथां।
नंगौ औ।
माने बिनि न'खराव ओरैबायदि ओ बिथाङा न' लुनो थाखाय से लाख रां दोनदोंमोन बिनि न'आवनो माने सोर हाबखो सोर खावना लांखो ओ से लाख रांखौहाय खावनानै लांदों आरो नोंथां माने बेखौ बेखौ नुनानै नंगौ नंगौ माने सानसे मानि खानाय सिननानै दिन हाजिरा मावनानै जायो बेफोरनि खौनो बिदि खालामोब्ला माने जोबोद दुखुनांथाव मोनो आरो नोंथां!
नंगौ नंगौ थारैनो
औ बेफोरखौ बन्द' खालामनानै जुदि जों गावनाव थानाय एसे हायावनो आबादफोर मावनानै बेफोरबायदि फालांगि खालामोब्ला माने जोबोद ओ गोजोननाय मोनगौ आरो नों थां ना नोंथांमोननिथिं बे फोरबायदि ओ बै फेग्रा मुवा बाहायनायफोरा जोंनि लाइमोनफोरा बर्थ'मान माबोरै नोंथा?
औ नोंथां बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो थाङोबाथ' जोङो नुनो मोनो आथिखालाव माने आथिखालनि लाइमोनफोरफोरखौ जोङो बेफोरबायदि ओ गाज्रि बा फेग्रा मुवा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननायालाय जों जेरावबो नुनो मोनो होननानै बुंनांगोन आरो माने खायफा खायफा जायगा एबा ओनसोलफोराव जोङो एसे खम नुनो मोनो दा खायफा ओसिफोराव बिराद गोबां नुनो मोनो आरो बेबायदि खि आरो नोंथां।
औ नंगौ
ओमफ्रायथ' जों बेखौ होबथानोथ' ओ नाजानांगोन मानो होना जोङो बै ओ माहोनो जोङो हब थानांगौ होनब्ला जोङो बै ओ जायफोरा बिसोरनो बैफोरबायदि मुवाखौ होफैयो बा लाबोयो बैसोरनि सायावसो जोङो माने नोजोर होनांगोन आरो नोंथां औ मानोना जोङो बे जाग्राफोराथ' बिसोरो जिनिफ्रायबाबो माने नायग्रोनानै बिसोरो जागोनबा नोङो जेमान हमथाब्लाबो हानाय नङा जेनेबा बे फोरखौ होबथानोब्ला लाबोनानै होफैग्रा जायफोरा फानफैयो बैसोर खौसो जोङो नायग्रोनानै जोङो हमथानांगोन बा दबथायनांगोन अब्लासो बेखौ जोङो खमायनो एबा फोजोबलांनो हागोन आरो। उम आरो आथिखालाव माने बेमार बेफार फालांगि खालामनानै जानायनि गोबां राहा दङ नोंथां मानोना जोंनियाव गोबां ओ मावनो हानाय थाखामानि खामानिफोर दं नाथाय जोंनि ओ लाइमोनफोरा बा सुबुंफोरा मावनो रोङैनि जाहोनावसो गोदाव सोराव जानानै दङ आरो
नोंगौ नंगौ।
ओं जों जेरै बेफार फालांगिनि बेलायाव जोङो बुंनो हायो जोङो ओ बोथोरनि समाव जोङो गय गयनि फालांगि माइ माइनि फालांगि
नंगौ नंगौ!
थ' जों खालामनो हायो ओमफ्रायथ' आरो जोंनियाव मोनसे ओ जा फिसिनाय अमा फि सिनाय बे अमा अमा फिनाय बा अमा फालांगियावबो जोङो ओ अमा फाननाय बा अमा फिसा फानहैनाय जोंनो लोगोसे अमा बेदर दाननानै फाननाय ओ बेफोरबायदियावबो माने गोबां मुलाम्फा दङ नोंथां। जोङो जुदि मोजां मावोब्लाथ' बेखौ जोङो साख्रिनिख्रुइ बांसिन खामायनो हायो आरो बेफोराव माने आनलिमिटेड होननानै बुंनांगोन आरो जेबो माने नों मालाबा समाव गोबां मोनगोन। मालाबा एसे खम मोनगोन मालाबा आरो बांसिन मोनगोन बेबायदि आरो नों गोबां खामायनो हायो जोङो साख्रिफोर मावोब्ला बा जोङो सोररखारि बिफानफोराव मावोब्ला जोङो मा मोनगोन जों माने मोनफ्रोम दानावनो जोङो सेम फैसाखौनो बा सेम रां रांखौनो जोङो मोनगोन।
नोंगौ नोंगौ।
नाथाय जोङो बेफोरबायदि फालांगि मावोब्ला जोङो खम समावनो रां खामायनो हानाय माने गोहोआ फैयो आरो माने मानोना जोङो जेसेबांनो खस्थ' खालामगोन माने नाजागोन अब्ला जेसेबांनो जोङो माने मुलाम्फा एबा रांखौ खामायनो हागोन आरो जों फालांगियारि बा बिजनेस लाइनाव थाङोब्ला।
नोंगौ नोंंगौ।
उम बेबायदिनो आरो लोगोसे जोङो माखासेफोर ओ दखानफोरबो जों होनो हायो। साहा दखान औ बेनि उनाव जोङो बायदिसिना जाग्रा मुवा मोननाय जोंनि जा गेलामाल दखानफोर बेफोरबायदि दखानफोरखौबो जोङो होयोब्ला गोबां मुलाम्फा दङ आरो। ओमफ्राय आरो जि जि जोमनि दखान जोङो जाय जाय मुवाखौ जोङो नांथारगौ जों बेखौ नागारनानै जों थानोनो हाया मानोना जोङो जि जोम खौ जि जेखि जाया जोङो गानथारनो नांगोन। बा जोङो बेखौ बायथारनांगोन थिग बेफोरबायदि मुवाफोरा माने ओरैनो थांगारनाय ओ नङा आरो माने बैफोर दखानफोरखौ बे मुवाफोरा। मानोना जोङो जों साफ्रोमबो गाननाय जोमनाय खौ जों बायखानांगोन बा जोङो गानखानांगोन बेबायदि नोंथां।
आरो जों गोबां आथिखालथ' बैखौबो नुदों आरोना नोंथां बै खुसेर बिदै ना जोंनि मिथिंगानि फ्राय मोननाय खुसेरफोरखौनो जोङो फ्राय नै बेबायदि गरम बोथोरावहाय एबा दैज्लांनि समाव ओरैबाय लोङोना नोंथां माने ससे ओंखारबानो जोबोद गरमना बिनि बैफोर ओ सिजेन लायै सिजेन माने माखासे जोंनि सुबुंफ्राबो बै खुसेर बिदै फाननायफोरखौ लामायाव बहायनानै। ओ माने बेफोरखौ ओ साब साफा सानै मावोब्लाबो बेयावबो माखासे गोबां मुलाम्फा दं होन एबा मुलाम्फा जागोन होननानै जों साननो हायो आरोना नों थां औ। आरो बेनि अनगायैबो जों जेरै नोंथाङाथ' बुंखादों दै जोंनिथिं थ' जोबोद मोजां माने ओ जेरै‌ ओ थाव ना नोंथां दाख्लैनि समावथ' जोंनिजों जोंनाथ' भुटान खाथि नालाय नोंथां बै भुटान निफ्राय ओ पेट्रल एबा डिजेलफोरखौ नाहाननानै जोंनि इण्डियायावनो एबा गामि ओनसोलावनो फानफैयोब्ला ओ गोबां मुलाम्फा दंमोन नोंथां दाख्लैनि नाथाय दाथ' जोंनियावथ' जोंनि इण्डियायावबो ओ बेसेना बारायबाय ओ भुटान हादोरावबो बेसेना बारायनायखाय माने नैबे फालांगिया जोंनिथिं बन्द' जानानै दं आरो नोंथां। आसा खालामो माने बोथ थोरफोरा उनफोराव मोजां जायोब्ला बैफोरबायदि फालांगिफ्रा मोजां सोलि फिनगोन होननानै नोंथां।
थारैनो नंगौ नोंथां औ।
अब्ला नोंथां जोंहा ओ सावरायनायनि समा जानानै फैबाय जों दिनैनि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां दे।
औ जागोन दे।
औ।